औ भाल नोंथां
औ नोंथां
खोनादों
औ नोंथां खोनादों बुंलाय
नोंथांमोनिखैजा आबाद मावनाया माबायदि गासिनो दायो
अ दा जोंनि आबाद मावनाया
ओरैनोथ जोंना लकेल लकेल आबाद मावनाय बुंनो थांबा जोंना बांसिनै साहा ओनसोलाव ओरै माइ आबाद जायो आरोना औ ओमफ्राय नोंथांमोननिखैसो ओरै मा मा आबाद मावनाय जायो जेनेबा ओरै गायनाय फुनायनिफ्राय लानानै
जोंनिखैथ जाय बिदिनो दैज्लां समाव नोंथाङा जा माइ बुंदों बे खौ मावो ओरै मेसेङाव जाबाय सबाय सिबिं जुखाम बुध बायदि दियाब्रावनाय जायो माने बांसिन सबाइ सिबिं
ओरैनोथ बेफोरखौथ ओरैनो बोरि ओनसोलावसो मावनाय जायो नोंथांना नोंथां बे सबायफोर बुंना लायोबा सबाय सिबिं ना
औ मेसेंनि मेसेंनि जाबाय
औ औ उ दैज्लांनि बुंनो थांबा ओरैनोथ जोंना माइ आबादानो होनना बुंजायो आरोना उ उ ओरैनो नोथाङा माइ आबाद खेथि खालामो ना खालामा
थ' आं आबाद खेथि खालामथ'वाखै थ' न'खराव खालामोब्लाबो खालामथ'वा आरो माने आं औ हेफाजाब औ गारजेनजों हेफाजाब होनाय जायो आलि दाननाय खोनाय मालाबा हालौवनाय बायदिसिना खालामो आरो माने ओमफ्राय नोंथांमोननिखि औ बुंलाय बुंलाय बुंलाय बुंलाय नों बुंग्रोलाय नोथां
गारजेनजों जोंथ' ओरैनो हेफाजाबाथ' होखानांगौ न'नि हिसाबै जाबाय जेथिया ना मावनाय दांनाय गावनो जागोन जाय हेफाजाबाथ' थाखानांगोन
औ औ नोंलाय मा बुङो औ नोंथां थिखौनो बुंदों औ औ प्रब्लेम होयो नामा
हा
दैनि प्रब्लेम जायो नामा नोंथांमोननिखैजाय नामा दैनि प्रब्लेम
ओ जोंनि ओरैनोथ' दैनि प्रब्लेम बुंनो थाङोबा गेजेर ओनसोलाव बिदिनो दैया मोजाङैनो माबायो आरोना जायो ओरै सा ओनसोल होनना बुंनो थाङोबा दैया एसे प्रब्लेम जायो आरो ओरै सा ओनसोलखौ बुंनो थांबा दैमानिफ्रायबो लाबोयो नो गोनां जायो माखासे जाम्फैफोरनिबो जावनांगौ जायो ओ दैनि बिदिनो आंखाला एसे सर्ट जायो आरो जोंनि ओरै गेजेर ओनसोल होनना बुंनो थाङोबाथ' ओरैनो
एबेल एबेल दै जायो आरोना बेलेग बेलेगनिफ्रायबो गोग्लै फैनायनिनायनिफ्राय लानानै बिदिनो अखा हदैफ्राबो जमा जायो जोंनि गेजेर बाहागोआव जोंनिदोबो बिदिनो दैया प्रब्लेम होयो माने आरै जोंनाथ' हमना ला ओरै जों हाजोनिफ्रायसो लाबाय नालायथो औ औ दैया माय थोस्लाबाया एथ' बुरजाखौ मेनेज खालामनांगौ बे दैजों
औ औ बिदिनो गामि दरनै दरथाम बहाबा राननांगौ जायोना दंग' मोनसेनि माबाखौ
औ बिदिनोथ' नोंथां बुंनाय बायदि राननांगौ जायो जोंनाबो बेखायनो माने एसे प्रब्लेम होयो माने मालाबा सम सम दावरावबो जानांगौ जायो माने
ओ ओ ओरै सोरबा सोयोबा सोरबाया बिदिनो गायनाय फुनायफ्राव आंखाल जाथारनायफ्राव लांनाय बेफोरबादि
बेफोरबादि एसे एनै प्रब्लेम जानायावनो दावराव जायो आरोना औ बेयावनो प्रब्लेम जायो ए‌ नोंथां
औ बुंलाय नोंथां
गोदोनि आबाद मावनाय आरो दानि आबाद मावनायाव माबाफोर फाराग दं नामा माने माबाफोर सेन्स सेनजिं माने दों नामा
ओ गोदोनि आबाद मावनाय बुंबाथ' जोंना सोलायनायाथ' एसे सोलायनाय नुनो मोनदों आंबो गोदोनि आबाद मावनाय बुंनाय थांब्ला जोंना ओरै ओ मोसौ हालिसे लानानै ओरैनो नांगोल जुंगाल बायदि आरो जों गोबां गोदोनिफ्रायनो ह हालिवबोबाय थादोंमोन आरोना दिनैनि बे ओ टेक्न'लजि जुगावसो ओरैबायदि मोनसे सोलायनानै फैदों गोबां इजिनिफ्राय इजि इजि इजि जाबोगासिनो दं आरोना दानि आबाद मावनायाबो जोंना गोबां सोलायबोगासिनो दङ ओ हमना ला ओ जोंनि मोसौनि जायगायाव जेरै ट्रेक्टर ओंखारदों गोबां फिसा फिसा बायदिसिना ओंखारदों बिनो गोबां गायनाय गायग्रायाबो जेरै ओ ट्रेक्टर बायदिनो मेसिन बायदि आरो जों गायनाय ओंखारदों आरो बे गायनायखौ जों माइ फिथाइया मोनो अब्ला बे फिथाइखौबो हाग्रा मेसिनबो ओंखारलायलांबाय होनना खोनादोंमोन आरो
आरो
औ आबाद मावनायखौथ' ओरै ट्रेक्टरला थाबाय औ लोगोसे औ बै मा होनो बै दालाय मारा नाग्रायाहाय मा बुङो बेखौ बे थाबाय औ नंगौ नामा नोंथां औ ट्रेक्टरबो दंलाबायथारो माथो दा आथिखालाव। औ रों रों जाबाय नालाय थे बेखायनो बिखायनो बानायलु बानायलाफ्रा माने मेसिनफ्रा माने बिराद बांगासिनो आरो माने
दानि जुगावथ' औ बायो खस्थ' मावनो बायो आरो आबादाबो दा खालामा ओरै मेडिसिनसो जाजोबो गासै प्रडाक्टफोरसो दिहुनजोबो मेडिसिननायनि आबादाबो मोजां बिदिनो नुबोदों मेगजों मेगन ओ रासायनारि हासार होआबानो जाया माथो आबादफ्रा आथिखालाव गोदोथ' फेसव हासारफोरजोंनो जालाबायो मोन बायदि मोनदां दा‌ मा बेफोरबायदि हासार होआबानो जाथारा। जाबाबो बांसिन माने थेफा ओंखारो माने। हमना ला माइखौ हमना लाबाय दे जेनबा रासायनारि हासार होबा स्र' औ औ बाख्ल' बुख्ल' सोरबा माने थेफा सोरबा रग' फोरमाने लस जायो गोबांनो औ औ आरो जों दा मारा लानाय मेसिन होन्दोंनाथ' ओमफ्राय नोंथाङा बुंनो मोना गलदं बे एसे थेफाया उराय खाथारगोन बियो।
ओ बे बेफोर गोदान गोदान ओंखारनाय मेसिनजों बिदिनो सम लसबो बुंनो थाङो आरो ना लसबो होनजायो खायसे बे मिसिनावबो थांखुमायो बा बारजोंबो बेरफालांनोबो हागौ आरोना बे जाय बा
अब्ला माने जोङो ओ जा जों दा टाइम थाङोना बेखौ जों एसे सेभ खालामनाय
औ औ औ औ माखासे समनि आंखालाव गोबां सर्टैनो जायोना बेफोरजों मावबाबो जायो उम हम हम हम उम जायो जायो।
औ औ बिगासे बिगानैखौ माने सानसेयावनो फोजोबनो हायो मुसौनुथ बिगासे एवनो हाया नङाना
हाया हाया हाबाबो खोब नाजाथारबा नाजाथारबालाय हानो हा हागौ हबाबो मिसिन मिसिनजों बांसिन इजिसिनैनो थाब हागोनबो आरोना मोसौजों जाखिनि सम लायो बेखौ मिसिनजों हालेवबा एसे सर्ट थाब सिन हायो आरो ओम दानि जुगाव बिदिनोसै आरो
आरो दा गायग्रा बु ओंखारदों होनदों गायग्रा माइ गायग्रा हा माने गोबां टाइम सर्ट खालामदों जोंहा माखासे बै मानसिफ्रा अलसिया जादों आरो टाइम सर्ट जादों मानसिआ अलसिया जादों आरो नांगोलफोर नांगोल खदाल दंङ खदाल दं जामा नांगोल ओरै एफोरो माने गोमा मोसौफ्राबो साननैसोबावबा गोमासिगोनसो बायदि मोनबाय आं हलिनि हालथाम नुग्राफोरा माथो हा
औ हालिसेखौनो जेनथेन ओं खायसे मानसिफोरनावथ'
आथिखालावथ' हालसेबो थाबावा जा बेसोरो सानना लायो मेचिननि जुग आथिखालाव हाल एवगोन मागोन होननानै सानो आरो मानसि बे गाइखेर जालाबायनो मासे मानै गाय थागोन आरो सोरनावबा फान गायखेर फानलाबायनो
औ
बिदिनोसै आरो माखासे रांखावरि प्रब्लेमफ्राव सोरबा मोसौ थागोन सोरबा बिदिनो गोनांफ्रा एसे गारिफोर थासिगोन आरो आथिखालाव औ बुंलाय दे बुंलाय नोंथाङा
औ जायफोर
जायफोर एसे गोनां जायफोर एसे थाखा फैसा गोनां बेसोरथ साननानै लायो मोसौजों माबा मेसिनजोंनो जेसेबां हायो थाब बेसेबां फोजोबनो सानो आरोना गोबां मानसिफोरानो आथि गोबां माथो गोनां जा ग्रों जा एखे मेसिनखौनो बाहायनो नागिरो थांफानो नागिरो माने गोनांफोरजोंनो
उम हम हम
बिबो हादों बा मानो आं हाया बिदिसो दंसै आथिखालावथ आजिखालि बादायलायनायबो फैबायना औ औ सोर हाग्रो सोर फोजोबग्रोन हायो माने आरो गाव थाब हायोबा गावनो मोजां
औ गावनिनो मोजां स्र जायो खामानि दामानि
बेलेग खामानि थाब हमनो हायो माने
औ औ बेलेग खामानि
बहाबा थांनायफ्राय लानानै बिदिनो फिसा फिसौ खामानि हाजिरा हुजिराफोर फिसा फिसौ सहाय होनाय जाबाय आरो बे मोनसे दानि जुगाव दरननाय माबाफ्राबो औ औ थाब जाबाय नालायथो टाइम सर्ट खालामलायबाय गन्थासेनि बार गन्थायाव माने बहुत बहुत मोजां गथफोर जुदि नों नों जुदि बाहायनो हायोब आरोना माने नों जुदि रांखावरिफ्राव जेबो प्रब्लेम गैयाबा गावनि फारसे खहाबो जायो
उम
बिदिनो आरो माने इदिनो इदिआलाय जाखायो गावनि सायाव सोनारनांगौ नालायफोरथ' गावनि सायावसो गाव गावनि सो गावबा गावनि माबायावसो गाव गावनि गोसोथि जे जे मावो माव ओ उ रांखावरि बासायनोबा नों हालेवदो आरो बासायाबा आरो नों मेचिन लगायना होदो।
उम बिदिनोसै आरो।
दे ना होमबा नोंथां जासिगोन ससे खिनियावनो उनाव सरायफिननो हासिगोन। औ औ दे दे
ओम दे